नोंथाङा हेल' नोंथां।
औ।
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
ओ नोंथांनिसिमबो।
ओ दायो नोंथाङा ओरैनो दङ' ना?
औ।
औ बिदिब्ला दसे सम होनो हायोब्ला ओ मोनसे आयदा सोंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला सोंनि ओ दैया जोंनि थाखाय मा मायावहाय गोनांथि जायो आरो मा मा आबादाव गोहोम खोख्लैयो ओ जोङो दैखौ माबोरै बाहायो बेनि बारै एसे नोंथांखौ फोरमायलांनो थाखाय खावलायनाय जाब
ओ दैयाथ' जोंनि दैया माने जोंहा दैलां बोथोरावहाय माने दैया जोंनि थाखाय गोबां मुलाम्फा जायो आरो औ जोंहा दैलां बो थोरावहाय ओ दैयाव माखासे मैगंफोरखौ गायनाय जायो अ बोथोर लाना बोथोर जेरै दैलां बोथोराव जोंहा मैथा गोखै मैथा बा बांगाल ओ बिदिनो भिन्दि आरो गोबां रोखोमनि मैगं गायोब्लाबो माने जोंहा दैयावहाय जेबो खहा जानायखौ नुनो मोना आरो
नुनायाव जे मेसें बोथोरावनो ओ अखा एबा दै दैया बांसिन गोहोम खोख्लैयो।
औ
जेरै मेसें बोथोराव जोङो ओ आलुफोर गायोब्ला लाइ लाफा ओ कबि माने मेसेंनि जिखुनु ओ आबाद मावा मानो बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव माने जोंहा ओ मेसें बोथोरनि आबाद रा सेरमिलाङो बा थैलांनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
औ औ आरो जोङो मेसें बोथोराव जोङो बांसिनानो बोरि जायगायावसो गायनाय जाखायो ओ माने अखानि दाहारावबो माने थैजोबा आरो माने बांद्राय अखा हायोब्लासो ओ जे आबादा देरफु आबादा जेब्ला एसे मोजां जायो देरफुयो अब्ला एसे एसे फ्रि फ्रि अखा हा अखा हानाया माने आबादखौ खहा खालामा आरो बांद्राय अखा हायोब्लासो माने आबादा माने बै दैयाव लोमसाबनानै थायोब्ला माने खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो ओम जोंहा मेसें बो थोरनि अखाया एसिद अ खानो बेनिखायनो माने बे अखायाव एसिड दं बा खारै दं बिनि थाखाय माने बै खारै एबा एसिडफोरा माने मैगं थाइगंखौ माने नस्त' खालामो।
औ आरो जोंहा मेसें बोथोराव जोङो अखाफोर सिजायोब्लाबो माने थाब थाब गगा मोनो आरो थाब थाब लोमजायो मैगं थाइगंखौ नस्त' खालामनायजों लोगोसे बा दैया माने मानसिनि देहाखौ थाबैनो गो गो माने गाज्रि गोहोम खो ख्लैयो आरो
औ
अ आरो जोङो ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला मेसें बोथोराव जोंहा माइ आबादावबो माने बांद्राय अखा हायोब्ला माने माइफोर खौ जोङो बुग्लेमो आरो माइफोरा हायाव सिरियोब्ला माने ओ हा थाव जाया आरो ओ माइ थलियावहाय ओ हाब्रु एबा दै जायोब्लाथ' जों माइ हानाया गोबां खस्थ' जानान फैयो आरो माइखौ हाखांनानै जोंहा मुथि फोराननाय समाव माने ओ दुब्लियाव अखा दै थायोब्ला माने जों बेवहाय ओ दानदा गायनानै फोराननायखौ नुनो मोनो आरो ओ आरो आंनि नुनायावबा आंनि नुनायावथ' आंनि थाखाय मेसें बोथोरनि अखा एबा दैया माने जोंनि ओ सुबुं माहारिनि देहाजों लोगोसे माने मेसें बोथोरनि आबादखौ माने नस्थ' खालामनायखौ नुहुरो आरो
औ
अ आरो ओ मेसें बोथोराव जोंहा दैनिबो गोनां थि जायो आबाद मावनायाव अब्लाबो माने जोंहा ओ दैखर एबा दंखलनिफ्राय बा मथरनिफ्राय सारनानैबो जोंहा आबादखौ मोजां मोननो हायो आरोना
आरो जोंहा दैलां बोथोराव दैलां बोथोर होनोबाथ' जोंहा दैलां बोथोरावहाय दै गैयाबानो जोंहा जे जेबो आबादखौनो मावनो हाया जिहेथु दैलाङाव जोंहा दैजोंसो माइ आबाद मावनाय जायो । अ आरो जोंहा दैलां बोथोराव जिमानखि अखा सिजाया सिजाया मानो अब्लाबो जोंनि देहाखौ जेबबो माने गगा मोननाय लोमजानायखौ नुनो मो ना आरो
औ
औ जिहेतु दैलाङाव जोंहा दै गैयाबानो माइ आबाद मावनो हाया। गोसे आरो माखासे मैगं थाइगंफोराथ' जोंहा दैयाव गायनानै दोनब्लाबो माने जेबबो जाया माने अ मोजाङैनो थायो।
औ
औ बेफोर जाहैबाय मैगं लानानै मैगं।
उम उम
ओ ओ नोंथाङा नोंथांनि मिथिनायजों एसे सुंदयै फोरमायनो हागोनना?
थ
औ
बिदिब्ला नोंथाङा गावनि मोनदांथिजों जोबोद मोजाङै बुंलांबाय जिहेथु दैया जोंनि थाखाय मा मा गोहोम खो ख्लैयो आरो मा मा मुलाम्फा होयो आंबो खावनैसो बुंलांनिसै ओ जोङो दै होननानै बुङोब्ला जोङो दै गैयाबानो जोङो थांनानै थानो हाया नङा होनब्ला। ओ जोङो दै दै थाब्लासो जोङो बिफां लाइफां आरो जिब जुनार गासिबो थांनो हागोन नङा होनब्ला। जोङो ओ बिब्दिनो दैखौहायो जोङो हानिफ्रा हा सिंनिफ्राय मोननाय जायो आरो हा सिंनिफ्राय ओ जोंनि ओ ओ गो जोङो अख्रांनिफ्रायबो जोंनि खफ'निफ्राय ओ ग रम जानानै जोङो अखा हानायखौनो जोङो दै महरैबो मोननाय जायो नङा होनब्ला
औ नंगौ
बिब्दिनो जोङो उम हा सिंनिफ्राय जोङो लोंनो थाखाय दैखौहायो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला। ओ जोङो गेंखल गायनो हायो दैखर जावनो हायो आरो मथर आजिखालिथ नुबाय दै दै बोखांनो थाखाय जोङो मेसिन बायदिसिना गिदिर गिदिर मेसिन जों जोङो बोखोनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला?
औ नोंगौ।
बिदिनो जोङो गाव गावनि लोंनो थाखाय जोङो लोंनाय दैखौहायो हा सिंनिफ्राय दिरुननो हायो आरोखि नङा होनब्ला जोङो अखाखौ थानानै मोनलोंनो हाया नालाय। बेनिखायनो जोङो हासिंहाव हायो ओ पाइप सोनानै जोङो बिदिनो थिंखल बा दैखर जावनानै जोङो दैखौहायो मोननो हायो बेनिफ्राय फ्राय जोङो आबादफोरनि थाखाय जोङो अखानि अखानि दैखौहाय जों बाहायनो हायो नङा होनब्ला।
औ
जोङो बिब्दिनो गोबां अखा हायोब्लाबो जोङो जोंनि आबादफो फोराव हायो ओ दैज्लां समावथ जोङो नुनो मोनो गोबां अखा हानायनि जाउनाव जोङो गाव गावनि माइ आबादफो खौ हायो ओ नस्थ खालामनो गोनांखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला। ओ खायसे खायसे जायगायाव दं आरोखि माने ओ एसे जोबोद अखा हाबानो माने ओ दैबाना जानानै नफोरा लोमसावो आरो आबादफोराव हाय बाला खालामलां जोबनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ
नो बेबायदिनो जोंनि ओ दैबाना जायो। बा मानसिनि थानो थाखाय आरो मोसौ मोसा जिब जुनार बेफोरखौहाययो थानो थाखाय जायगा गैया खालामनानै जोंखौहायो जोबोद खस्थ होयो नङा होन ब्ला दैज्लां समाव ओ बिब्दिनो जोङो दैलां स समाव हायो माइ गायनो थाखायबो दैबो नांगौ ओ जेनेबा एसे बोरि हायावथ ओ अखा बांद्राय हाबाबो जेबो नङा नङा होनब्ला? जोङो बांद्राय अखा हाब्लाबो दै बाना जानानै जोंखौ खहा खालाम लाङो आरोखि ओ जोङो आरो अखा गैया बानो दै गैयाबानो जोङो माइ गायनो हानाय नङा । ओ जोङो ओंखाम मोनजानाय नङा नङा होनब्ला माने जखानि जखानि रोख रोखोमनि अखा हायोब्लानो जोंनो मोजां थोजासे आरोना ।
औ ।
जोङो दै दैखौहायो दैजोंसो माइखौहायो गायनो हायो । जोंनो बिब्दिनो माखासे फोर दङ जोङो ओ अखा हायोब्ला माखासेया थैयो आरो बांद्राय दै थायोब्ला आरो माने ओ मा नाथाय माखासेया दै थायोब्लाबो थैनो हाया नङा होनब्ला? जोङो बिब्दिनो हायो जोङो ओ बांद्राय अखा हाबाय थाब्लाबो जोङो मैथा आरो फाथोखौ ओ थैनायखौ नुनो मोना होननानै दहायनो नोंथाङा बुंलां खाबाय नङा होनब्ला आरो जोङो ओरै हाग्रानि मैगं नुनोबो हायो जे ओ सिबुं होननाय मोनसे मैगं नङा होनब्ला? ओ बियो दैयावहायो थायो ओ रजयो नङा होनब्ला? जोङो बेखौबो ओ माइ गायनायफोरनि गेजे जेरावहायो दै गोनां जायगायावहाय जोङो मोननो हायो ओ बेनिफ्राय ओ मेसेंङाव होननानै बुङोब्ला जोङो मेसेङावथ' अखायानि बिबां ङा जोबोद गो ओ गो खम जायो नङा होनब्ला बेनि दारै जोंङो आबादफोरखौहायो गोरान जानायखौ जोंङो नुनो मोनो । बेनिखायनो जोंङो ओ माब्लाबा अखा हायोब्लाबो जोंनि आबादाहायो माने मोजां जानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोखि मेसेंङावहाय । आरो जोंङो गाव गावनि गायनानै लानाय मेसिन एबा मथर बेजोंहायो ओ मैगं थाइगंङा गोरान जायोब्ला जोङो बेखौ सारनानै दै खौहायो लुना होनानै जोंङो मैगं थाइगंखौ मोजां खालामनो हायो नंङा होनब्ला? ओ बेनिफ्राय जोंङो ओ नोंथांङाथ' दहाय बुंनानै थांदों दैज्लां बोथोर राव जोङो ग्लाम अखा सिजाब्लाबो जोंनि देहाया जेबो खस्थ' जानायखौ जोंङो नुनो मोना । ओ मेसेंनिया हले जोङो खस्थ' जानाय खौ बा लोमजानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला दैज्लाङाव मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गरम गरमनि थाखाय जोंङो ओ आरो माने जोंङो अखा सि सिजा सिजायै माइ गायबाय थायो नङा होनब्ला अखा सानफ्रोमबो माने अखाखौनो मोनबाय थानायखाय जोंनि देहायाव बांद्राय जेबो जानायखौ नुनो मोना आरोखि खि जोंङो आरो बे गुसु दैज्लां समावथ' गुसु जाया नालाय ।
औ ।
जोंङो मेसेंङाव होननानै बुङोब्लाथ' जोंङो जोबोद ओ गुसु जायो नङा होनब्ला? गुसु जानायनि जाउनाव जोङो अखा हायोब्ला गोजांसिननानै जोङो ओ गुसु गुसु मोननानै ओ बांस सिन लोमजानाय स साजानाय गगा मोननाय बेफोरबायदिखौहायो जोङो मोनो आरोखि नङा होमब्ला?
औ नंगौ। ओ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा?
औ
औ दोनथ'नोसै बिदिब्ला नोंथां औ नोंथांनिसिमबो
औ